हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनिखौ मोजाङैनो खोनादोंना? अ बिदिब्ला नोंथाङा फन हरनाय जाहोना मामोनथाय?
नों
औ अब्ला मा आयदानिानि सायाव सावरायनो नोंथां ओरैनो
बिदिब्ला जोङो बैसागोनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे सावराय जागोन दे।
औ ओ जोङो बैसागौ बैसागो होनोबा जोङो बेखौ ओ गोदान बोसोर हिसाबैबो जोङो ओ ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय बियो गोदान बोसोर होननानै मानिना लानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा बा बैसागोखौ माबायदिहाय ओ फालिनाय जायो।
औ बैसागो होनोब्लाथ' जोंना मा होनदो गिबि सैथ्र' दाननि जोबथि साननाव जों मा होनदो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ
दा बे सैत्र दाननि गिबि जोनाव गिबि सानाव जोङो मा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो।
औ
नंगौना
औ नंगौ
अ अब्ला बे मोसौ बैसागोआव जोंना बायदिसिना नेमखान्थि दङ आरो ना जों गिबि मानो होनबा मोसौवा जोंना थांना थानायनि गुबै राहा राहा हिसाबै जोङो मा बेखायनो मोसौ मोसौखौ मोसौनि थाखाय जों मा गिबि सान महरै मोसौखौनो जों फालिनाय जायो आरोना बे मोसौआव मोसौ बैसागु फालिनायाव जोंहा बायदिसिना नेमखान्थिफोर जोङो आगोलनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय एबा खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नङा होमबा
औ नंगौ
बिदि बै दिनाव जों मा होनो मोसौखौ जोङो बायदिसिना मा होनो जेरै डिग्रिलिथि बिलाइ लाव फान्थाव हालदि थाराय बिलाइ दिग्लि लिथि बिलाइ बेफोरजों मा होनो बेफोरखौ जों सानसे सिगांनो बुथुमनानै बेफोरखौ जोङो हाना लानानै जोङो मोसौखौ आरो गुबैयै जोङो मोसौखौ बायदि गाबजों मा होनो साजायो आरो ना जेरै
औ
साजायनानै जों मोसौखौ बेखालि बे दिग्लिलिथि बिलाइजों जोङो माने थुखैयो थुखैखांनानै दिग्लिलिटि जोङो बायदिसिना बुयै बुयै बिसोरखौ मेथाइ खननानै जोङो
थुखैनाय जायो आरो ना बिनि उनाव थुैखांनायनि उनाव बेसोरखौ जोङो मा बै सानखालि जोङो उदाङै फोथाराव हेंगारनानै होनाय जायो आरो
औ
अ बेनिफ्राय आरो जों मा मोनायाव बिसोरखौ मा होनो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो ना
नंगौ नों
बे गोदान पागासखौ जोङो मा गुब गिबियावनो आलारि बाथिजों जोङो बेखौ फुजिनानै लाग्रोनाय जायो गोदान बोसोर हिसाबै जों माने बिसोरखौबो गोदान थाखागाजों खानाय जायो आरो गलियाव
औ
बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना ओ उम बायदिसिना बिलाइफोरखौ जोङो बिसोरनो मा होनो ओ बेमार आजारनिफ्राय खारग'नो थाखाय बेखौ बायदिसिना बिलाइ गोथां बिलाइफोरखौ बुथुमनानै बिसोरखौ बै सानखालि थ' ओ मा होनो उखुन्दै होनाय जायो आरो ना जाहाथे मोसौ आजारा माने जोंना बैसागो ओमफ्रायनो जों आबादखौ मावजेननोसो लायो नङा होनबा
औ
बेनिखायनो जों मा होनदों बिसोरखौ जेन आबाद मावनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखाय बेफोर खौ बेफोर नेमफोरखौ फालिनाय जायो आरो
बै दिनखालि जोंहा सोरबाफा गोखा गोखै जानाय जायो आरो ना गोखा गोखै गोखा गोखैफोर जानाय जायो सोरबाबा बेनि सेथि सानाव जायो सोरबाबा बे मोसौ सानखालिनो जायो आरो ना मोनायाव अब्ला बेनि उन सानाव जों मा होनो सेथि सानाव मा होनो मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो अब्ला नोंथाङ मानसि बैसागुनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा एसे।
अह हागोन नोंथां मानसि बैसागु होनोब्ला जोङो मानसि बैसागु होनोब्ला जोङो बिदिनो ओ सोरांना सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बा आलारि बाथौआव आलारि बाथि सावनानै जोङो बिदिनो ओ गोदान आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ गासैबो न'खरनि गोदेरखौ उन्दैया मान होनाय आरो गेदेरा उनदैखौ बोर सारस्रिनाय बिनि बिदि ओ सोलियो आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो बेफोर जोबनायनि उनाव जोङो गामियाव आबै आबौ गासैखौबो जोङो ओ बोर लानो थांनाय जायो आरो। गेदेरखौ बिदिनो बिनि दावखानायनिफ्राय जोङो मोसानो ओंखारो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव। बा गामि खाथिफोराव।
औ जोङो ओरैनो बैसागुखौ सानस्नि सिमा लासैलसो गुबैयै फालिनाय जायो नङा होमबा।
औ
ओरैनोथ जोंना बैसागुखौ से दान फालियोमोन गोदो गोदाय। दाथ जोङो सान्सनिखौबो मोजाङै फालिनाय नुनो मोनला बे जा ओ खालि जोङो सानसेनिया लासेैल जोङो रंजानाय बाजानायखौल नुनो मोनो आरो।
औ समनि आंखालनि थाखाय
जोंना गुबै मा मा जिरादफोरखौ लानानै रंजानाय जायो ओरैनो दामनाय देनाय बायदिसिनाफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना हालाय।
जेरै खाम, सिफुं, आरो थरखा। बिदिनो जाबख्रिं हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै बांसिन ओ नुयो आरो।
औ माने औ
एसे माने दामनाय देनायफोराबो गोमालांनो हमबाय गोदान मुगायाव। माने जेरै बक्सजों बांसिन मोसानो मोसायो आरो नोंथां।
औ
बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो दोङ आरो जेरै दामनाय देनायफोरा।
औ गुबैथ' जोंना दामनाय देनाया गोदोनिफ्राय सोलिबोनाया
औ
थरखा खाम जथा सिफुं बेलसोमोन नङा होमबा।
औ
माने बेफोरखौ बेफोरनि अनगायै दा जोंनाव गोदान गोनोखोआरिजों दिहुनजानाय बायदिसिना बक्स बायदिफोरखौसो लानानै मोसानाय मोनो आरो ना।
औ।
जायनि जाउनाव जों बैसागुखौ एसेबां मा होनो रंजानाय बाजानाय खाय माने रंजानाय बाजानायखौ जोङो नुनो मोना आरो ना।
औ
माने एसेबां इन्टारेस्ट गैयि रखम नुयो आरो गोजोननाय गैयै बायदि मोनो।
औ।
बिदिनो जोंना बैसागु मोसाना मागिना मोननायनि उनाव जोंफोरो मा खालामनाय जायो नोंथा मोनथिगो नामा ओरैनो
बिदिनो मागिनानै मोननाय माइरं बेफोरखौ गासैबो गथ' गथाय गासैबो बोराय बुरै बिदिनो ज' जानानै बिनि उनाव लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
रंजा बाजायै बिदिनो जानाय जायो आरो
औ औ बे लावखार ओंखाम जाखालि जोंहा माने मा होनदो गुबै जोंना गुबै दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
बिदिनो जानाय जानाय लोंनायखौ जों मिथिखागौ
औ
जेरै लोंनायनि सायाव बुङोब्ला जोङो जेरै बर'फ्रा जौ गोरान गिसि बेफोरखौ बे दिनखालि लोंनाय जायो आरो ना
औ
बिदिनो बाय बिफोरखौ लोंनानै जों बायदिसिना औ दे बुंलाय नोंथां
जौ गोरान जौ गिसिखौ बोरै बानायो बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जौ गोरान जौ गोरान होनोब्लाथ' जोंना मा ओम जायखौ जोङो अराव फुदुंखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ मोनो आरोना गोरानखौ आरो गिसि गिसिया जोङो जायखौ मा होनो ओरैथ' जोंनि नर्मेलि बुंनो थाङोब्ला जौ गिसि होनबा जों ओरैनो जखाय होनो आरो ना। बिदिनो गोबां दं जोंनाव जौ गोरान गिसिया सोरबा माइब्रानि बानायो सोरबा जोसा बेफोरखौ लानानै सोरबा फिसियो फिसिनाय बायदिसिना गोबां गोबां दानि जुगाव गोदान गोदान माने मोननाय जायो आरो ना।
जेरै जोङो ओ जौ जुमाय सोमना दोननाय जायो आरोना।
औ औ
बेखौ माने बैसागु जों जेब्ला बैसागु दिना मोनफैया मोनफैयै सिगांनि समनिफ्रायनो माने से बा से दान नै दान सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ बानायनानै दोननाय जायो आरो।
औ जाहाथे बियो गोदै जायो।
औ जों जे बेसेबांनो गोबावसिम सिगांसिन बानायना दोनोना अब्लानो बे गोबाव बेसांनो गोबावसिन बे जौआ जाना थागोन अब्लानो मा थावसिन जायो आरो
औ
बिदिब्ला नोंथाङा आरो जोंना बैसागु बोथोरावथ' बायदिसिना नेमखान्थि दङो जेरै लामा गाथेनाय सोरबा ओम आबै आबौ गोदो गोदायनि आबौ आबैखौ फुजिनाय बेफोरबायदिनि सायावनो थानाय मिथिगौ नामा?
लामा गाथेनाय ओ जेरै जोङो गामियाव गासै जेरै नाय बा थास'खान्दा बेफोरखौ
ओम
गथायनानै हैनाय जायो आरो बा
उम
माने गासैबो न'खरनि गासैबो गामिनि मानसि फोर बेखौ समायनानै बेखौ फुजा होनानै लामा बा ओ जेरै मोदाइ मोदाइ दाउदै बिदि मानिनाय नालाय बेफोर
उम
जायगायाव माने फुजा होनानै बिदाय होनानै फैनाय जायो आरो नोंथां।
औ बेखौ खालामनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा मोनथिगौ ना?
बेनि बागैथ' आं मिथिया नोंथां।
अ बेखौ खालामनायनि गुबै जाहोनानो मा जोंना बैसागुखौ गोदान बोसोरनि थाखायसो फलियो नङा होमबा।
औ
बेखायनो मानोना जोंना बे गोदान बोसोराव सोलिलांनायाव जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिनियाव एबा गथ' गथाइ बायदिसिना जों न'खरनि फोराव जेबो जेंना जाया बेमार आजार जाया। बेखौ साननानैसो जोङो बेखिनि नेमखान्थिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। बानायनाय जायो।
औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा एसेयावनो बेखिनि बैसागुनि बागै सावरायनायखौ जोंबो दोनथनोसै ना मा होनो। औ दे बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै ओ गोबां खोथा खौनो मिथिनो मोनबाय।
औ
औ दे बिदिब्ला गोजोनथों।